हेलौ
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
अ' खोनादों नोंथां।
आं नोंथाङा मा खालामबायदों ओरैनो?
आं दा बेयावनो ओरैनो दोंङो न'आवनो।
औ औ औ ओंखामफोर जाबायबा नोंथाङा
ओंखामखौ आङो जाथ'वाखै
औ औ आं नोंथांजों आंबो जाथ'वाखै र' थां
औ औ
नोंथांजों आं फनसो बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिबा
औ फिदों थयो दा राय जागोन जांदों
औ औ जेनेबा नोंथाङा मा मेजर लादोंमोन नोंथां
आंनि मेजरा इक'नमिक्सआवमोन रांखान्थियारि आयदायाव
बिन्नो आङो मा मा होनो बे रांखान्थियारि आयदा आरोना जेनेबा बे रांखान्थियारि आयदायाव माने मा मा जों सोलोंनो मोनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा सुंदुङै
जेन'बा दानि मेजलांनायनि बागै आरो ना?
औ औ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं मेजरफोर बे रांखान्थियारि आयदायावनो लादोंमोन माने बे माने उनावहाय जेन'बा एसे मोजां बिजनेस लाइनाव फालांगिया लाइनाव थांनो थाखाय।
औ औ
आरो जेन'बा रांखान्थियारि आयदाया ओरैबायदि मोनसे आयदा जेराव जोङो से फालांगिययाव मोजाङै बुजिना मोनो बे आयदायाव
औ औ
ओमफ्राय दा जोंनिया थांनायाव एगजामबो जोबलांबाय आंनिया बे आइडाया नङा दा रा एगजामनि बागै एसे फोरमायनो सानबाय
फोरमायना होनाय नोंथां मा रोखोम जानाय जेनेबा एगजामा औ।
औ औ थांनाय एगजामाव आङो माने गाससिबो
औ औ
खालामोब जेनेबा गाससिबो आयदाखौनो मोजाङै खालाम जागायनाय फरफ्राय जोबजासिन फराखौ मोजाङै फरायदोंमोन आरो रैबायदि खालामदोंमोन जेराव मोन सोंथि जेनेबा लिरनो हाया समाव सिगंनि थांखांानाय जेन'बा्रि पेपारफोरखौबो सोंथिफोरखौ बुथुमनानै बेनि फिननायखौ लेखा बिलाइयाव लिरनानै फरायदोंमोन आरो गासिबो सोंथिनि फिन्नायखौ नागिरनायाव एसे एसे गोराबो जादोंमोन माखौबा माखौबा माने मोनाखैमोन आरो थेवब्लाबो माने गोनांथार सोंथिफोरखौ गालाङा लासिनो। लिरबोदोंमोन आङो।
औ औ
आरो रांखान्थियारि आयदायाव मोनसे एसट्रा साबजेक्ट दङ आयदा दङ बेयाव माने मेथेमेटिक्स सानखान्थियारि आयदा दङ आरो मोनसे बे सानखान्थियारि आयदाखौबो मोजाङैनो लिरना फैदोंमोन आरो
औ।
आरो बिदिनो गासैबो आयदाखौनो मोजाङै लिरदोंमोन दा फैबाय थानाय। रिजाल्ट आसो खिथाय। बोरै जायो बेखौ उनाव मिथिसिगोन
औ औ नोंथाङा जोोबद खस्थ' खालामना लिरदोंमोन आर ना नोंथांनाव जेनेबा आ आगोलनि जेनेबा कुइसन, पेपार एबा प्रिभिस फोरनि पेपारफोरखौ बुथुमनानै नोंथाङा नस, बानायदोंमोन बेनि उनाव इजाम लिरदोंमोन आरोना औ
औ औ बिदिबो खालामदों उम,
ओमफ्राय नोंथाङा ओ जेनेबा माबाफोर ओ जेनेबा नों साबसिन मोजां मोननाय साबजेक्टफोर दंमोन नामा? जेनेबा सब जेनेबा गासैयावबोथ' थायो जेनेबा मुभिबा साब इजि मोननाय जेनेबा मोजां मोननाय उम, थाबो बेफोरबायदि साबजेक्टफोर दङ नामा?
औ दङ दंनायालाय आंहाबो मोनसे एकदम मोजां मोननाय, गारनाय मोनसे साबजेक्ट दङ आरो उन्दै क्लास वाननिफ्राय फरायबोनाय,
औ औ
थारमाने बांसिन मोजां मोनो होनबा साबजेक्टआ सानखान्थि आयदाखौ मोजां मोनोमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो,
औ औ ओ जेनेबा नोंथाङा बे सानखान्थि आयदाखौ मानि थाखाय मोजां मोनो ओ नोंथा खोनन्थानो हागोन नामा एसे फुवारनानै? मानि थाखाय मोजां मोनदि नोंथाङा औ,
फोरमायनाहोनसै आङो, एसे उम सानखान्थि आयदाखौ माने मोजांमोनो होनोबा बेहाय माने फरायनानै बा खौसे खालामनानै आनजादाव लिरनायनि गोनांथि गैया बेहाय बेयाव खालि मान फमुला औ फरमुला बा बायदि फरमुलाफोरखौ मोनसे सोंथियाव ग्रोब ग्रोब फज'लांनानै गुबैयै फिननायखौ मोनो हायो, आरो जोङो आरो सानखान्थि आयदाया आंनि थाखाय मोनसे एंगारनो हायि निसा बायदि जादों जायखौ खनसे खननै, सोंलुनि फिन्नायखौ बानायनायनि उनाव माने बानायबाय थानो लुबैयो आरो गुबुन सोंलुखौबो, औ लुबैनाय मोनसे निस्सा बायदि जाना थायो बेखायनो बेखौ आ आंनि एकदम फेभरेट बा गोनांथार आयदा हिसाबै आं मोजां मोनो आरो बे साबजेक्टखौ, आरो सानखान्थि आयदाया मोजां गोसो होना फरायब्ला माने बेयाव माने फुल मार्कखौबो मोननो जोबोद इजि जाहैयो बेयाव,
औ औ ओ खायफा खायफा बांसिन ओ फरायसाफोरानो सानखान्थि आयदाखौ गियो माने एन आरो नोंथां ओ बिनि जाहोनखौ बुंना हो जेनबा मानि थाखाय जि स्टुदेन्टफोरा सानखान्थि आयदाखौ गियो आरोना नोंथां बुंनो हागोन नामा एसे सुंदहैबाबो?
सानखान्थि आयदाखौ गिनायनि जाहोन दोङो माने खायफा खायफानाव गिनाय थायो बे जाहोना जानो हागौ बियो माने ओ, गिबि जागायनायनिफ्राय जेनेबा दाजाबनाय दानख'नाय सानजाबनाय बेबो माने फार्स्ट सटारथिं सोलोंजेनन्नायनिफ्राय माने गोसो होबोआखै ओ जानो हागौ बियो बेफोराव बाराद्राय इम्परटेन्स होआखै गावखौनो गोसो होबोआ बेनि जाहोनाव बियो, उननि सानखान्थिफोराव माने दाजाबनाय दानख'नाय सानजाबनायफोराव उसुबिदा मोनहैयो गावनो बेनि थाखाय बेहा गोसोआ गैया जायो आरो माने खायसेफोरा फरमुलाफोरखौ गोसोआव लाखिनो हाया जेनेबा थाब थाब मोजांयै प्रेकटिस ओ सानफ्रोमबो माने बहिफोराव लिरनानै प्रेकटिस खालामा बेनि थाखायनो गोरा मोनहैयो जायफोरा माने प्रेकटिसखौ खम खालामो लिरबाय थाया फरमुलाफोरखौ एकजामपोलफोर खौ बानाया बिसोरो गोरा मोनहैयो आरो
थारैनो सैथो ए बाथ्राया,
औ औ दा नोंथांनि सोमोन्दैबो आं एसे मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्रायबो जेनेबा, दा नोंथांना फरायबाय थानाया माबायदि सोलिगासिनो? जेनेबा उनफोराव माबायदि मा, लामाजों थांनो सानदों।
आंनियाबो दा फरायनाया गेजेरसो मोनै आरोना नोंथां जेनेबा आंनियाथ' दा दाखालि बावऔसो डिग्रिनि एगजाम जोब्बाय औ। आं बेनिफ्रायथ' आङो डिग्रि जोबखांनायनि उनाव बिएड एन्ट्रेन्स लानो सानदों आर ना नोंथां। जेनेबा आङो बि एड लानानै जेनेबा ओ गोजौ फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि जानो सानदों आरो। जेनेबा आङो क्लास नाइन टेननि गथ' गथ'फोरखौ फोरोंगोन जे नोंथाङा जे बुंनाय बायदि बिदि मेथ्सखौ मोजां कमप्लिट गैया माने आं बे मेथ्स साबजेक्टखौ गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंगोन आरो ना इजि मेथोड दों माने मेथ्स साबजेक्टखौ माने गियै बादि आरोना नोंथां गासिबो गोरलै खालामनो हागोन फरायसाफोरा माने मोजां पास मार्क लानानै पास खालामनो हायो आरोना माने गिनाय होननाया खारथो इसिनिफ्राय बेबायदि सानदोंमोन आरोना गोसो सिङाव औ दा बे आनजाद आङोथ' दा उनथ्रिसथ'वाखै बि एड खौ। बेनि बि एड आनजादखौ थाखाय आङो फरायगासिनोसो दङ नालाय
प्रिपेरेसन
औ प्रिपारेसनसो खालामबाय दोङो। आरोना बिदिनो खालामबाय थांगोन जेब्लासिम एगजामनि डेट फैथ'वा अब्लासिम खालामबाय थागोन ओ नायनोसै उनाव लागै मा जायो ओरै रिजाल्ट फैबासिम मिथिसिगोन आरो ना नोंथां औ बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नोंथाङाबो माबाफोर जेनेबा दाथ' गभार्नमेन्ट एगजामनि कम्पिटिसन सोलिगासिनो दं आरो ना थां औ नोंथाङा माबाफोर बे गभारमेन्ट एगजामफोराव मुभ माबे फोर आयदाफोराव लानानै एबा माबे डिपार्टमेन्टफोराव नोंथाङा गोसो दोङ जेनेबा आरो निट जेनेबा पुलिसनि जेनेबा एस एस सि नि जेनेबा नै फरेस्ट गार्डनि बेफोर माबे आयदानि सायाव गोसो दोङो नोंथाङा
आंहाबो मानि नै दा आसाम गभमेन्टनिफ्राय माने भेकेन्सि ओंखारनो थांगासिनो दोङो ए दि आर इ आं ए दि आर इ याव बांसिन ओ एबार गावखौ माने ओम ट्राइ खालामनो सानदो आरो नाजानो ए दि आर इ याव माने जेनेबा ग्रेड थ्रि ग्रेड फर बेफोरखौ लानानै आरो टिटचिं लाइन औ बेखौ आं माने एसे औ औ औ टिटचिंआव टिटचिंआव माने ओम बेबायदिनो डिग्रिआ बो आंनिया कमप्लिट जायोबा डिलेड बिएड बेफोरखौ आंबो खालामनो सानदों औ उनावहाय लागै औ औ आरो बा नै फैबाय थानाय आसाम गभमेन्टनि दा ओमफ्राय सेन्ट्रेल गभमेन्टनि एस एस सि फोरबो अनलाइन खालामदोंमोन सिगाङाव
औ औ
आरो फैयोबा खालामबावनोसै बे फोरनि सोमोन्दै गावखौनो एसे नाजागासिनो आरो
औ औ ट्राय खालामबाय थानांगोन खनसेथ' जाया नङा होमबा न' नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नों थां ओ नोंथांजों आरो आरोबाव उनाव फिउचाराव जेनेबा रायज्लायबावगोन बिदिनो मोजां मोजां खोथा रायलायबावनो नाजा थाबाय आरोना नोंथां दा जों ओमबा दोन्थ'नोसै होनबा दे होनबा न' नोंथां औ आंनि सिंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ